हेल' नोंथां
औ नोंथाङा ओ दायो ओ फ्रियाव दोनथ'यो नामा नोंथां
औ दङ नोंथां बुंजागोन
ओ नोंथाङा ओ फुंनि जामुंखौ जाखांबाय नामा नोंथां
औ जाखांबायमोन नोंथां
औ जोङो ओ दायो ओ जानाय लोंनायनि सायाव रायजलायगोन आरो नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथाङा ओ नोंसोरनि ओ गामियाव ओ बिदिनो ओ मा मा मैगं ओ जायो ओ मा मा फिथाइ सामथाइफोर दङ
औ औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं बुंनोसै नोंथां ओ जों बिदिनो जानो थाखाय मैगं आबाद खालामनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मैगं गायनो थाखाय थाय जोङो गिबियावनो हा हाखौ बा माबाखौ एवगोरनानै लानाय जायो ओमफाय बेखौ गायनो थाखाय बा फोनो थाखाय बिनि उनाव बेखौ फोबाथाय बेयो मैगङा रज'बाथाय बेयाव बायदिसिना बेगरनि मान मेगंनि बेगर फोनो हायो आरोना नोंथां बिदिनो जिंखा जिं खाबाद फल बिदिनो ओ राङालाव जो बिदिनो जोगोनार खुमब्रा आरो बिदिनो भिन्दि बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै माने जोङो बिदिनो जानो हायो आरो उ बिदिनो मै थाइगं आलु बा लेस्रा बिदिनो गोबां मैगं थाइगं फोनानै गायनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बिदिनो बेखौ देरब्लाथाय फोखांना नि उनाव बे बिफाङा देरब्लाथाय बियो फिथाइ थायो बा जोगोनाथ रानो जा आ लेस्रायानो जा बेखौ जोङो माने खानानै सायनानै लेस्राखौ खानानै सायना लेस्राखौ एवनाय जायो आ ना नोंथां बेखौ एवखांनानै जोङो जायो । दिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां मैगं थाइगंनि आबाद खालामो जेरै आ बिदिनो फाथोफोर लाइ फोर फैयो बिदिनो लाफा बायदिसिना मेगं फोयो आबाद खालामो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मैगंनि आबाद खालामो नामा नोंथां? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनोबो ।
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा ओ जानाय लोंनाय आयदानि हिसाबै जोंहा ओ माखास मैगंफोर जायो बेनि गेजेराव ओ जों गामियाव ओ गायनाय मैगं ओ जेरै जिंखा ओ खांख्रिखला
औ नोंथां नोंथां नंगौ ‌।
फाय बिदिनो लेस्रा
औ नोंथां ।
औ ओमफ्राय बिदिनो राङाल' ओ माखासे मैगं उ जोंनि ओ जोंनि जायगाखै गायनाय जायो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव जोंहा आ बिदिनो लिसु बा लिथु
आ ओमफ्राय नारेंखमला थायजौ आ बेफोरखौ जोंनि ओ गामि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो आरो ।
औ नोंथां ।
आ बेनिफ्राय ओ मोनसे ओ थाइजौ बिफांखौ ओ जोंनि न'फ्रोमबो न खराव जोङो औ फांसे फांसेबाबो नुनो मोनो ।
औ नोंथां ।
आ जोंहा आज बेफोरदि ओ थाइजौ बिफां बेफोर लेथुगु बिफांखौ जोङो टाउन सहराव गोबांखौ जों नुनो मोना आ जोंनि गामि ओनसोलाव सरासनस्रायै जोङो बांसि-बांसिन नुनो मोनो आ बिदिनो जोंहा नोंथांखौ गुबुन मोनसे आङो सोंथि सोंगोन नोंथां ।
औ औ सोंजायो नोंथां ।
नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव अ बबे जेग' बांसिन मोजां मोनो नोंथां?
औ औ आंनि बायदि बिदिब्लाथ' नोंथां आं जानो मोजां मोननाय माने आंनि फेभरेट फिथायानो जाहैबाय औ थाइजौ थाइजौखौ आं जोबोर मोजां मोनो आरो जानानै। बिदिनो ओमफाय बा खिथियाथ' साइदनिया आरो आपेल आरो आंगुर बो जान्नानै मोजां नाङो आरो आंङो आं बांसिन मोजां नांया माने थाइजौआनो आरोना नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा ओ थाइजौखौ बोरैयै औ साबसिनै जायो नोंथाङा फोरमायना होना
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंङो थाइजौखौ ओ गोथांबा गोथांङाव आं जानो मोजांसिन मोनो माने मानो होनोब्ला बिनि गोथांआव गोखै माने थाइजौआ गोखैबो थायो गोदैबो थायो माने आं गोखैखौ बांसिन जानो मो जां मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंङो दा‌ ओ जोंनि जानाय माने गावबागाव माबा थायो नालाय खायद' थायो नालाय बेबायदिनो जानाय स्टाइलनि थायो नालाय औ बेबायदिनो थाइजौखौ जोंङो फार्स्टावनो गोथांखौ जानो थाखाय गोथांखौ हानग्रोनानै लाबाय बिनि उनाव हानग्रोना नानै लानानै सुनानै बेखौ लेमनानै बेखौ मोनसे आइजेंजों फुरखियो आरो ना नोंथां बेखौ सोरुरखिबाय बा हाबाय बेखौ हानानै बेखौ संख्रै बा फालु लगायनानै जायो आरोना खायसे खायसे सुबुङा गोखैखौ जानो हाया आरो गोखै जानो हायाबा बेयाव सिनिबो लगायनानै जानाय जायोना नोंथां बिनि थाखाय माने आं बांसिन थाइजौखौ थाइजौ गोखैखौ माने बांसिन आंङो संख्रै लगायनानै जानो मोजां मो नो आरो नोंथां
नोंथाङाबो नोंथाङाबो मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां ओ आंबो थाइजौ फिथाइखौनो बांसिन गोथाव मोनो आरो नोंथां जानायनि बेलायाव
औ नोंथां
बिदिनो ओ थाइजौ फिथाइखौ ओ मोजांसिनै जानो थाखाय बिदिनो नोंथां दानि खिथिनाय बायदि बिदिनो
औ
थाइजौखौ बिफांनिफ्राय हानबाय हानना बेखौ सुना ओ बिगुरखौ जिरनानै
औ
सिखा एबा दाबाजों बेखौ फिस-फिस हानानै ओ जोंहा बिदिनो संख्रि फानलु माखासे होनानै आं जोंबो गोथावसिन सिनै जायो आरो बेखौ
औ नोंथां
बेनि अनगायैबो ओ नोंथांखौ ओ गुबुन सोंथि सोंगोन नोंथां ओ नोंथाङा ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव अ बबे मोनसे मैगंखौ जानानै मोजांसिन मोजां खोनथानो भागों नोंथां
औ बिनि ओ जोंथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां मैगंखौनो जायो होनबा नोंथां बेबायदिनो जों मेसें बो थोराव माने गोबां मैगं थाइगंनि खेथि जायो आरो ना नोंथां बेबाय दिनो जोंङो ओ बांसिन आङो मेसें मैगङाव मेसें बोथोराव लाफा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा लाफा मैगंखौ बोरैैयै गोथाव सिनाय जायो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां बेखौ खाना बा बेखौ फोनो थाखाय जोंङो ओ बे हा बा माबाखौ बेखौ एवग्रोनानै लानाय जायो आरो ना एवग्रनानै बा जावफ्लेनानै लानाय जायो बेखौ जावफ्लेखांनायनि उ उनाव बेखौ उम हाथायनिफ्राय बा बायनानै जोंङो लाफा बेग बेगरखौ बायनानै लाबोनानै बे हायाव जोंङो फोनो हायो आरोना नोंथां। बेखौ फोखांनायनि उनाव बिदिनो बिदिनो उम रज'नायाव ओ बिदिनो दसे दसेनाव सरि बिदिनो टाइम लायो आरोना हप्तासे सेबा स्नि दिनसो बिदिनो टाइम लायो बिनि उनाव बियो रज' फुलि जाबाय आरो ना रुज'बोयो बिदिनो फिसा फिसा रुजुबोनानै बिदि बिदिनो गिदिर देरो आरो ना बिदिनो जानाय जाजाय जानाय जानाय जाजाबोयो आरोना मैगङा बिदिनो ओ बेखौ खानानै बा आखाइजों खानानै बा बेखौ बेल्दजोंबो हास' फैयो आरोना ब्लेडफोरजों हास'बा माने बियो मोजाङै माने फुलिया मोजां माबा जाबो जाबोयो आरो बेबायदिनो जोंङो बेखौ खानानै बेखौ सायनानै सुनानै बेखौ थाव एसे होनानै संनाय जायो आरोना लाफा मैगंखौ बेबायदिनो एवनानैबो जायो खायसे आरो बेखौ दाउ बेदरजोंबो जायो।
बेबायदिनो आंङो लाफा मैगंखौ माने ओ गोथाव मोनो आरो नोंथां नोंथाङाबो मा मैगं खौ जानानै मोजां मोनो नोंथां?
गंनि बेलायाव बुङोब्ला लेस्राखौसो बिराद मोजां मोनो नोंथां।
औ लेस्राखो ना औ औ
लेस्रानि बागै आंङो ससे बुंनो हागोन नोंथां एवना जानायनि बेलायाव
बुंदो नोंथां
औ ओ लेस्राखौ ओ ओरैहाय जायो ओ गिबियाव लेस्राखौ ओ सुना लाग्रोबाय बिनि उनाव ओ बिस बिस हाबाय बिदिनो ससे ससे हानानै दाबोराव मायावबा जोंङो दोननानै बेखौ हाबाय ओ हाखांनायनि उनाव जों ओओआम बेखौ ओ जोंहा अर जरायबाय बिखि अर जरायना बेयाव ओ जोओ सारायखौ होबाय होनानै ओ थावै होननानै थावखौ बाय गुदुं खालामनानै जोंहा ओ लेस्राखौ बेयाव गारख'नो आरो ओ गारख'खानानै दसे देरनानै बेयाव ओ माखासे संख्रि बिदिनो बाय होननानै बेखौ एरै एरै दसे बेमोनहोनानै दुसे गोबावनि उनाव ओ बियो मोनो आरो बियो मोनबा जोंङो ओ ओंखामजों एबा माबा मोनसे जामुंजों बे बेखौ जायो आरो ओ ओ बे समाव ओ दोनथ'नोसै नोंथां अह नोंथांजों ओ रायलायनो मोनना औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो जोबोद गोजोननाय जाबाय गोजोनथों नोंथां।
औ।